औ नोंथां खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां। ओ नोंथाङा दा मा खालामबाय दोङो नोंथां?
औ। आं दा ओ जिरायनानै दं नोंथां। नोंथाङा माबोरै दं?
औ आंबो मोजाङैनो दङ नोंथां।
औ बिदिब्ला नोंथाङा आंखौ फन खालामनायनि जाहोनखौ नोंथाङा आंनि सेराव फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ औ औ जागोन नोंथां।
औ।
ओ नोंथां ओ नोंथांनो आङो फन हरनायनि जाहोनानो जादों ओ जोंनि बर' समाजावहा ओ दाउ अमा फिसिनायखौ जोङो माबोरैहाय फियो बेखौ आं नोंथांनो एसे फोरमायना होनोसै नों ओ जोङो दाउ अमा फिसिनाय होनोब्ला गोदोनिफ्रायनो जोङो जोंनि बर' समाजावहाय ओ आ बै आबौमोननि समनिफ्रायनो जोङो न'खर न'खर दाउ अमा फिसिनायखौ जोङो गोबां नुनो मोनबोदों आरोना नोंथां बेबाय दिनो जोङो न गावनि न'खौ सामलायनो थाखाय ओ गोदोनिफ्रायनो जोङो दाउ अमा फि ओ फिबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों। बेबायदिनोहाय आइजो माहारिफोरा ओ गावनि ओ फिसा बिलौनो ओ फिसा ओ फिसौखौ फेदेर नो थाखायहाय ओ न'खराव बेबायदिनो दाउ, अमा, बोरमा, मोसौ बायदिसिनाखौ जोङो लाबोनायखौ नुनो मोनदों आरोना नोंथां? ओ जोङो दाउ अमा फिसिनानैनो ओ गावनि जिउखौबो दानो हायो नाथाय दा जोङो आथिखाल मुगायावहाय गोबांखौनो नुनो मोनदों जोङो बेबायदिनो दाउ अमा फिसिनानै एबा ओ बायदिसिनानि फार्म खुलिनानै जोङो गावनि आथिङाव गसंथानायखौ जोङो दानि मुगायाव गोबां नुनो मोनबोबाय आरोना नोंथां। नोंथाङाबो आंनो दा फंनैसो फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां जेनेबा गोदोनि आरो दानि जुगावहाय दाउ अमा फिसिनाया बांबोनो हमदोंना एसे खम जाबोनो हमदों नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनो हागोनना नोंथां?
औ हागोन थां। जोंनाथ' दाउ अमा फिसिनाय होनोब्ला बर'नि हारिमुजों जोंना लोब्बा था नाय मोनसे आबाद होननानै जोङो बेखौ साननानै लानांगोन। मानो होननानै बुङोब्ला बे दाउ अमा फिसिनायखौ जोंनि गोदोनि आबै आबौ एबा जोंनि गोदोनिफ्रायनो बर' हारियाव बेफोर सोलिबोगासिनो बेनिखायनो जोङो बे दाउ अमा फिसिनायखौ मोनसे ओ हारिनि हारिमुजों गोरोबफानाय आबाद होननानै जोङो साननानै लानो हायो।
जेरैहाय जोंना ओ गोदोनि अमा फिसिनाय आरो दानि अमा फिसिनायनि ओ बेलायावबो जोङो गोबां ओ फारागखौ नुनो मोनो। बिदिनोहाय जोंहा आरो ओ दानि मुग गायावहाय जोंहा गोबां बर' आइजो एबा बर' सेंग्रा सिख्ला बेजों लोगोसे जोंना गो गोबां बर' न'खर फोरावनो जोङो ओ दाउ अमाखौ गोबां फार्म बानायनानै फिसिनानै गावनि जिउखौहाय खुंनायजों लोगोसे न'खरनि गोनांथि जानाय आंखालखौबो सुफुंनो हानायखौ जोङो नुनो मोनगासिनो बिद औ बिदिनोहाय जोंहा ओ गोदोहाय जोंहा अमा फिसिनाय होनोब्ला जोंना जोंनि आबै आबौमोना ओ न'खराव अमा मासे बा मानै लानानै जोंना बे अमाखौनो न'नि गुन्दै एबा जोंना थास' इदिनो ओ न'नि मैगं थाइगं गारजानाय मु बेसादफोरखौ होनानै जोंना अमाखौ से दान अ से से बोसोरनि गेजेराव एबा बेनिसुय बांसिन लानानै फेदेरनानैहाय फाननाय जायोमोन नाथाय जोंहा दानि मुगायाव नुनो मोनबायदि जोङो दानि मुगायाव अमा फिसिनाय होनोब्ला बे अमाखौ फिसिनो ओ बाय बायदिसिना मुलि मालाम बाहायनानै मेडिसिन बाहायनानै बे अमाखौ ओ दाना बायदिसिना जाहोनायनि गेजेरजों ओ दड' मस एबा बा मासावनो अमाखौ उन्दैनिफ्राय गिदिरसिम ओ फानजानायसिम ओ देरहोनानै थाबैनो फाननाय जायो आरो गोबां रांखौ मुलाम्फा खालामनायखौ जोङो नुनो मोनदों औ बिदिनो दाउ फिसिनायनि बेलायावबो बिदिनो जोंना दाउखौ गोदोहाय ओ न'नि माइरं एबा न'नि माइ बायदिसिनाखौ होनानै आरो जोंना ओ बारि बायदिसिनायाव हेंगारना होनानै हो बेराय बेराय उदाङै जा जाहोनायखौ जोङो जाहोनानै फेदेरनो हायोमोन नाथाय जोंहा दानि मुगायाव बिदि खालामनायखौ जोङो जोबोर खम नुयो
औ नोंथां नंगौ हेल' नोंथां